हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों दा आं नोंनियाव माने खुसेरनि बागै अ सरि सरि खुसाइनि बागै नंङा थालिरनि बागै सोंहरनो सानदों आरो ना
औ औ
जोंथ' खुसेनि बागै रायज्लायखाबाय ना जोंङो दा थालिरनि बागै रायज्लायगोन आरो
औ
दा नोंथांङा थालिरनि आबादनि माने थालिर आबादनि बागै एसे रोंगौथि दं नामा
आंनावथ' थालिर आबादनि बागै एसेबां रोंगौथि गैया आरो थेवब्लाबो आं जा नुदों आं बेखौ नोंनो फोरमायगोन आरो
औ
दा जोंथ' थालिराबो जोंना मोनसे गायनायनि उनाव बियो गोबां माने बे फांसेनिफ्रायनो गोबां आरो बारि बावनाय नुनो मोनो आरो
औ
आरो जों बे बारायनायखौनो जोंङो फिसयावनो जों दाननानैबो जोंङो गुबुनाव गायब्ला बेबो आरो बारायबावो आरो
औ
आरो थिग बिदिनो फिथाइ थायो आरो किसुमान बिफाङा फिथाइ थायनायनि उनावनो माने देबनानै गोलैनानै थैयो आरो
औ
आरो बेनिफ्रायनो आरो जाखांफिनो बेफोरबायदिनो नुयो आरो आङो आंनि मिथिनायाव आरो आथिखालावथ' थालिरनि बागानखौबो गोबां मावनाय नुयो आरो। हाजिराबाद जोंना थालिर फिथाइनिफ्रायबो जोङो गोबां माने भिटामिनफोरखौ मोनो नालाय
औ
बेहायनो आथिखालाव गोबां मावनायबो नुनो मोनो आरो बेसेनाबो आगोलनिफ्रायाय। बांसिन जाबाय आरो।
औ।
गाननो थाना रोंगौ
थ थालिर राबांनि लाागैसेबां रगथिगाया नालायबां। आ ज मिथिगौ एसे बुंसै माने थालिर रभा दा दसेना देरो आरो ना।
औ औ।
आलि बिफाङाथ' सिनदेरो आरो मान हासार मोनोब्ला आरो बेफोरो थागिर बिफाङा एसे जा मोजां हा मोनो अब्ला माने हासारखौ नाङामोन अब्ला बांसिन थब देरो आरो।
औ।
थारमाननो जोङो थालिर फिथाइखो फाननानै जोबोर रां मोननो हायो
औ औ।
जोङो थालिर फिथाइनिफ्राय लानानै थालिर ओइ मा होनोम बेखौहाय फस्ला मा होनो बेखौ थालिर मैखुम दा जों थालिर मैखोमावबो जोङो माबानो हायो फैसा फाननानै रां मोननो हायो आरो
औ
थालिरआबो जोंना गुबुन गुबुन माने नाम लोंसैयो
औ औ गुबुन गुबुन नाम दं।
नाम दं बिदिनो सिनजाफा दं।
फोरमायनो हागोन नामा बे थालिर फिथाइनि गुबुन गुबुन बिफांनि गुबुन गुबुन नामफोरखौ
नामफोरा जाहैबाय ओरैनो सिनिसाम्फा मालफग
औ औ औ।
हायथाथाय लिरबो होननाय दङ मोनसे।
औ औ।
बिदिनो दङ आरो गुबुन गुबुन नाम दंसै बिदिनो आथिया थालिरदोंबो दं।
औ औ।
गुबुन गुबुन दङ आरो नामफोरा दा जानायाव बे गुबुन गुबुन आलादा बिसोरनि माने कदआो आलादा जायो आरो गुबुन गुबुन जायो।
औ औ।
दा नोंथाङा मा थालिरखौबा एसे मोजांसिन मोनो आरो ना।
आंथ' दा जानायाव बै मा होनो बेखौ बर'गुमनि ना मा होनो?
औ बर' औ बाबारस दंमोन आं औ बेबो दंना।
बे औ आं बेखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बेखौ जानानै
औ
नोंथाङा मा बे थादेरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो। औ औ आंबो बेखौबो मोजां मोनो।
औ। बिदिनो गुबुन गुबुन दंस गुबुन गुबुन दङ आरो ना थालिरफोराबो गुबुन गुबुन बिसिरनि कर्डआ गुबुन गुबुन जायो।
औ भिटामिनफोराबो गुबुन गुबुन
दा जों थालिरनि आबाद मावनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ औ।
बिदिनो जोङो मुलिफोरबो नांगौ जायो मानिया एम्फौआ सुनो हाया आरो। जुदि नङो आबाद नि बागै रोङाब्ला आबाद मावनो अब्ला आबादा मोजां जानाय नङा आरो। माने थालिराव गोबां एमफु सुयो‌। थालिर फिथाइयावहाय ओंखायनो जोङो मा माबायदि मुलि होनांगौ बेखौ मिथिबाबो जोङो माने गोबां मोजां जायो आरो आबादा
औ। थालिर आबादानो थालिर आबादानो
बि
थाब देरनानै जोंनो थाबनो जा बेनि मोननांगौ फैसा बेखौ थब मोननाय बायदि मोनो आरो थालिर आबाद मावनानै
औ औ।
थाब देरनानै थाब फिथाइ थायो।
औ।
आरो गोबां बारायोबो बेखायनो आं सानो आरो थालिर आबादाबो जोंनियाव जोंनो गोबां माने थोन आरजिनायाव हेफाजाब होयो आरो। रां आरजिनायाव
दा नोंथांनि गामिफोराव ओरैनो न'खराव दङ नामा?
औ जोंनावबोथ' दा थालिर थालिर दं आरो थालिर बिफां दं खिन्थु जोंहा आबाद मावा आरो न'आवनो जायो थालिरखौ गायनानै दोनदों। जोंहानाव दा हाइथा थालिर दङ। बेनिफ्राय ओनसोल ना मा होनो बेखौ ओसोल होनो।
मोनओसोल थालिर ना मा होनो।
औ।
मोनसल थारिरानो होनदोंना औ बेबो दोङो
मोनसोलथालिबो दंनाा जोंनावबो बिदिनो सिन साम्फा आथिया बेफोर दङ आरो जोंनावबो
औ औ।
ओरैनो थब देरो आरो थालिर बिफाङा
औ।
थब देरो आरो।
थाब देरो आरो जों थाबबो बेनि फिथाइखौ मोनजायो आरो
औ।
दा नोंथाङा रोंगौथि दंबावो नामा थालिर आबादनि बागै
थालिरा माने मथि गैला
औ।
नोंथांनावनो सोंहरदोंमोन आरोना माबायदि बेफोरो
दाथ' जोंना सोरगिदिं नायोब्ला जोंना थाल बिफां गोबां गायनाय नुनो मोनो आरो गामिफोराव न' न' थालिर फांखौनो नुखाजोबो बयनावबो
थाखायो थालिर बिफाङालाय बयनावबो
औ औ आरो बेयो जोंनो गोबां हेफाजाब होयो आरो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनायाव मानोना समफोरा गोबांनो गायो नालाय बेखौ आरो दसे दसेनो देरोबो बेयो
दा नोंथाङा एसे मिथिबावगोन नामा
आंथ' दा थालिर आबादनि बागै एसेबां रोंगौथि गैला आरो
औ
नोंथाङा बै थालिरफोरनि थालिर फिथाइनि जिहेथु गुबुन गुबुन नाम दङ नालाय आरो बेफोरनि बेसेनफोरखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा
दाथ' आं मिथिया
औ
आङो बिदिनो गुबुन गुबुनखौ मिथिया आरो ना
औ
मिथियो आं बेफोरखौ दा नोंथाङा मोनथिगोन नामा
आंनावबो एसेबां रोंगौथि गैया आरो आं थालिर फिथाइफोरखौ बै आखा आखा फाननायबो नुयो आरो बिनि बै हायथार थालिरखौ जोङो थाइसे थाइसे फाननायबो नुयो आरो
औ थ' आंनि बायदिब्ला हायथा थाालिरफोरानो दाम बांसिन नामा
औ औ आंबो बेखौनो सानो आरो
औ
आरो बेहा गोबां फिथाइबो जायो मोनसे माबायावनो
आं सानो आरो बै हाइथा थालिरनि जा मैखोन बेखौ जाया होनना आं सानो आरो नोंथाङा मोनथिगौ नामा
हो मा होनदोंमोन
बै हायथा थालिरनि जा मैखोम थालिर मैखोन औ बेखौ आं जाया होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बेखौ बेनि बागै मोनथिगौ नामा जायोना जाया औ
दा आं' जाया होनना मोनथिगौ आरो
औ आंबो बेखौनो मिथिगौ आरो जाया होननानै दा नोंथाङा बै जा जा थादिरनि मैगंखौ जों जायो बेनि नामफोरखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा
जानायखौ ना जायाखो
औ जानायखौ
दा जानायाथ' जानायाथ' दिनो आथियानिखौबो जायो दा सिनि साम्पानिखौ
औ औ
बेखौबो जायो ना मिथिया आरो आङो
औ
दा बिदिनो मानि मानिखौबा मानिखौबा जायो बिदिनो मानिखौबा मानिखौबा बिदिनो लागा
जोंना बै थालिरनि जा मैखोन बेयावबो जोंना गोबां फैसा आरजिनो हायो होननानै सानो आरो रांखौ जों बेखौ फानानैबो मोनो आरो बेयो जोंनो गोबां माने भिटामिन जगायनायावबो जोंनो हेफाजाब होयो होनना आं सानो आरो
यैनो गुबुन गुबुन माने मैखंनि थालिरनि मैखंखौ गोखानि थाखायबो जाया होनना मिथिगौ आरो
औ औ
माने गोखाबो जायोनो बेफोरो इ हायथसालिरफोरनिया
औ
बिदिनो जाया आरो
औ
दा जोंना टाइमाबो जाबाय दा नोंनियाव आं मा कनसेपट दङ आं नोंनो खोनथाहरबाय
औ आंबो आंनि जा रोंनाय रोंगौथि आं बेखौ नोंनो फोरमायबाय जेब्ला न' नोंथां
औ दे देहोमबा ना